औ नोंथां औ नोंथां खोनादों औ।
औ आंबो खोनादों।
ओ गोजोन बेलासि नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
दा नोंथां जोङो दा जेन'बा नोंथांखौथ' औ माबा हांसो फिसियो होननानै खोनादों दा नोंथाङा ओ बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
आङाथ' हांसो फिसिनाया गोबावानो जाबोबाय आङो बिजोंनो जि थाइसे थाइनै रां बेखौ खामायबोगासिनो दङ। अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आं बेनि बागै एसे फोरमायलांसै आरो नोंथां जि हांसो फिसिनाय बेयो मोनसे जोंनि थाखाय जिउ सुंथा मोनसे राहा बायदि आरो जों हांसो फिसिनानैबो गावखौ सुंथानो हायो आरो नोंथां। दाथ' दैज्लां बोथोर जोबोद मोजां जायो दैज्लां बोथोराव जोंहा हांसोफिसिनो जे जोंहा आदारनिबो आंखाल जाया। आरो दैफोराबो मेला जायो। बिदिनो जोङो आङो गिबियाव हांसोखौ लाजेननाय समाव ओ ओरैनो थामजिबा हांसो फिसा लानानै फैदोंमोन आरो बिनिनो आंहा थामजिबायाव ओ थैनानै मा नैजिबाल' थादों आरो ओ माखासेया थैजोबदों बि दिनो दैफोरावहा आगार हरनायाव माबेबा आन्दायना थाबोदों बा अबेबा जि ओ सैमाफोरजों जाजादों बिदिनो आरो हाखरफ्राव गब्र'लाबायनानै थाबोयो बिदिनो आरो ओमफ्राय माखासे जि नैजिबा बेयो दा आंहा बाराय बाराय गोबां जाबाय आरो ओरैनोथ' आंहा दा स्निजिसोथा ओ दङ' आरो आं मोजां सानबावाखैसो। बाराबो जानो हागौ। ओ बिदिनो गिबियाव नोंथाङा हांसोखौ मोजां जोलैखौ लाबोनांगोन। गिबियाव जि लकेल हांसो बेखौ लाबोब्ला मोजां जायो। फिसायावनो लाबोदो बेनिफ्राय जेब्ला नोंथाङा फिसायाव लाबोयो बिनि थाखाय नोंथाङा ओ गिबि जि लाबोजेननायाव नोंथाङा दाना होनो नांगोन आरो दा थायोब्ला हांसोआ थाब देरो आरो नोंथां। ओम जेब्ला नोंथाङा दाना होबाय थागोन दाना होनानै जेब्ला बियो ओरैनो ओ नै मान थाम मास जागोन अब्ला मोजाङै गब्ल'बोगोन बा देरबोगोन आरो नोंथां। बिनिफ्राय जेब्ला बियो मोजाङै देर अब्ला नोंथाङा बिनि जानाय आदारखौ सोलायनो नांगोन आरो जों ओ जेब्लायबो जि दाना बायनानैथ' होबाय थानो हानाय नङा नोंथां। बेनिखायनो जोङो गुन्दै माइ आरो माइ ओ ओ ओंखाम। बेखौ जोङो होनो हायो आरो ओ ओंखामजों गुन्दैजों होयोब्लाबो हांस सोआ मोजाङैनो देरो आरो बिदिनो ओम जेब्ला देरो अब्ला नों थाङा आदारखौ सोलायदो। ओ सोलायनायनि उनाव जेब्ला हांसोआ देरबोनो हमो ओ फानजानाय जायो जाजानाय महराव जायो अब्ला नोंथाङा बेखौ ओ फाननानैबो रां आरजिनो हा जोला जोलाखौ नोंथाङा फानदो। बेनिफ्राय जो जोखौ नोंथाङा न'आव लाखिदो। ओ आरो जोलैनो बा फिसा बाराय होनो थाखाय। बेनिफ्राय नोङो हांसोखौ जोलाखौ ओरैनो ओ नैजिथा दा हांसो जोनि गेजेराव जोलाखौ ओ माथाम माब्रैल' दोननो नांगौ आरो नोंथां। जोलाखौ जोङो बांद्राय बुरजाबो दोननो नाङा। मानोना जोंहा ओम जोलाखौ बांद्राय लाखियोब्ला जोंहा जायगानिबो ओ लस जायो आरो जोलाया जोंनो बि दैबो होआ बिनि थाखाय जोङो जोलाखौ फाननायानो मोजां आरो ओ बेनिफ्राय नोंथाङा जेब्ला बेखौ अ फानगोन अब्ला नोंथाङा बिनिफ्राय रां मोनगोन आरो जोंहा हांसोनिफ्राय मोनबावनो हायो जोंहा बि दै बिदैनिफ्रायथ' जोङो जोबोद रां आरजिनो हायो ओ हांसोआ माबेबा हांस सो लायै हांसो सानसेयाव बा दैनै दैयो आरो जेरै जोंङो दै सानसेयावनो होनांसिगोन जेनेबा नों नोंथाङा फुङाव सिखारोब्ला बै हांसो मासेनिफ्राय दैसे बिदै मोनगोन आरो मोनाब्लि मोनाब्लियाव मोनाहां जायोब्ला बे हांसोनिफ्रायनो आरो दैसे बिदै मोनबावनो हागोन आरो नों थां। ओ बेखौ जोङो सानसेयावनो दैनि दैनायबो बुंनो हागोन आरो नोंथां। ओ बिदि हांसोआ जोबोद खम जायो आरो नोंथां। जोलै लाना जोलै। बिदि हांसोखौ मोनफ्लाङोबा जोबोद मोजां आरो नोंथां जों जोंहा जोबोद मुलाम्फा जायो। दाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जे हांसो बिदै दैसेनि दामा माबायदि जागासिनो दङ दैसेयावनो जोंहा नैजिबा नैजि बेफोरबायदि आ जाबाय आरो जे हांसोनि दाम दा जोङो हांसोखौ ओम बिदै दैहोनानै बिनि बिदैखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव साप्लााय खालामहरनो हायो ओ जि जोङो ओ गोजान जायगायाव हरनो हायो खाथियावबो नोंथाङा बाजारफोराव फाननो हायो नोंथाय नो बाजाराव एसेबांदि नोंनि हांसो बिदैया उम सानसेयावनो ब्रैजि बाजि बिदै दैगोन हांसोआ बेफोरखौ नोंथां नोंथाङा जे नोंनि खाथिनि बाजारावथ' फाननानै फोजोबनो हाया बेखायनो नोंथाङा बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव ओ दैथायहरनानै ओम फाननो हागोन आरो ओ अब्ला नोंथाङा दामखौबो एसे बांसिन नुनो मोननो हागोन आरो नोंथां बिदिनो जोङो ओ हांसोखौ जोङो बांसिनै मा खालामनांगौ जि हांसोखौ फानोब्ला मा बोथोराव फाननांगौ होनदों जोङो मेसें बोथोर जाय समाव जोङो मा हायोना बै बोथोराव फानोब्ला जोङो हांसोखौ बांसिन दाम मोननो हायो आरो नोंथां ओ बै बोथ राव हांसोआ जोबोद मेजेम जायो अब्ला मानसिफोरा जोबोद हांसोखौ जायो आरो ओ बै समाव जोङो हांसोखौ मासेयावनो बाजौ गाहाम मोनो आरो दाथ' ओरैनो दैज्लां समाव जोङो हांसोआ दामा खम जायो जरासे बाजौ द'जौ बिदि जायो जरासेयावसो नाथाय जेब्ला मेसें बोथोर फैयो अब्ला हांसोनि बिबाङा जोबोद खम जायो बेयाव जोंहा मासे यावनो बाजौ गाहाम जोङो मोननो हायो आरो नोंथां बिदिनोसै जि आंनि हांसोनि आबाद बा हांसो मावनानै हांसो आबाद मावनानै आङो दा ओरैनो थाइसे थाइनै रांखौ आरजिलांबाय दं आरो नोंथां नोंथाङा ओरैनो मायबाफोर जुनादफोर बा जिबफोर फिसियो नामा
औ नोंथां औ दा नोंथाङा जेन'बा हांसो फिसिनाय बागै मोजां जाङैनो फोरमायलांबाय आंबो नोंथांनो मोसौ जारसिखौ माबोरै फियो बा बेजों जों माबायदि मलामफा मोनो आरो नोंथ थांनो बेखौ फोरमायनोसै दा उम मोसौ जारसि फिनायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा दं आरो जों बेयाव गोबां खस्थ'बो दं ओ जायखौ जोङो फिसिग्राफ्रा मोनथिगोन दा मोसौ जारसिखौ जोङो मा खालामो जेब्ला फिसिगोन ना अब्ला जों बेखौ बाजारनिफ्राय बा जोङो मोसौ जारसिखौ जोंहा गोरलैयावनो लाबोनांगौ जेनबा नों गिबियाव फिसिजेननोबा नोङो मानैसो मानैसो मोसौ जाारसि बे ओ जेनेबा गाय बा जेनेबा जाय फिसा होगोन बेखौ जों मानैसो बाजारनिफ्राय लानानै फैदो ओ फान लांना फैखांनायनि उनाव जों बेनि थाखाय मोनसे थाग्रा जायगा बानायनांगौ मोसौ जारसिया गरम बोथोरावबो ज जोबोद गरम मोनो बेनिखायनो थाग्रा जायगाखौ एसे थान्दा बिदि बानायनांगौ आरो। बारा थान्दााब खालामनााङा मानसिया जेरै गगा मोनो बिसोरबो बिदिनो गगा मोननायनि सम्भाबना दं आरो। दा बिदिनो जेनेबा नों मोसौ जाासिनोथ' जोङो मा नांगौ जेनेबा जाग्राखौ जोबोद नांगौ आरो जोङो। बिसोरनो दानाजों लोगोसे जाग्राबोगोन बे मा होनो गांसोजों लोगोसे दाहोना नांगौ आरो दा जोङो गायसो गांसोखौ बिसिनिखौ जोङो जोंनि माइ आबाद मावनायनि जिगाब बेबो जायो आरो बे गोजाल' जाया ओ जोङो मा ओ न'आव बा न'आव हा दंबा जोंहा बिसोरनि थाखाय मोनसे गांसो दं आरो बे गांसोखौ गायनांगौ हा गायोनानै जोङो बे बेखौ मोजाङै रज'योबा जों बेखौनो बिसोरनो हानानै होनो हायो आरो। आरो बे नाफाम दङ जुखामखौ जोङो माबायदि नाफाम बाननानै बिसि बिनि गांसो हिसाबै महरै जों बानायनो हायो आं हबा नोंथांनो फोरमायनो बेखौ। जोङो गिबियाव मा खालामनांगौ जोङो जुमफांफोरखौ जोङो माबाबाथ' फिथाइखो थबाथ' जोंङ बे जुखामनि माबाखौ नाङा बिफांखौ नाङा बेफांखौ फफांजोंनो जोङो बे मोसौनि मोसौ जासिनि मोनसे जोबोद मोजां दाना बानायनो हायो बेखौ जों माबारै बानायो होनबा नोङो बे बिफांखौ दानफायजोबदो दानफायनानै बेखौ जोङो आजिखालि गोरलै मोनसे मेसिन दं आरो गांसो हाग्रा जों बेयाव मोजां सोनांगौ आरो सोनानै बेखौ थख्र' थख्रु थस्र' गोरलै गोरलै महराव जखनांगौ ज' होननानै जों बेखौ मोनसे प्लास्टिकआव बार हाबहोन नाङा बेयाव मोनसे प्लास्टिकआव जों बेखौ बोनथुमनानै बोनथुमनानै जों बेखौ दोननांगौ आरो दोनोब्लानो बियो जों बेखौ बार हाबो नाङा जों बेयाव मा जायो बार हाबबाथाय बियो मोजां सेवा आरो ना। जों जेरै नाफामफोरखौ बार हाबफोआलासे औवा हासङाव सोनानै नाफाम बानायो थि बे बेखौ बेबायदिनो नाखौ बाननांगौ आरो जेन'बा मोजां खाथायजोबदो जों बेखौ बारा हर नांलााया जों गोबाव दोनदो बारा गोबाव नाङा नैजि नैजि सानसेोनि उनावनो बे माबाया जाम मा रानख्रेबजोबनानै मा जायो बेयो मोनसे मोदोम नायनाय मोनसे नाफाम बायदि मोदोमनानै मोसौफोरनि थाखाय जोबोद मोजां दाहाना जायो आरो बे। दा बिदिनो बे दानाखौबो जोङो होनो हायो बिसोरनो दा बेबो बिसोरनि थाखाय जोबोद मोजां आदार बे गाइखेर ओंखारनायाव जोबोद मोजां मदद होयो। दा बेल' नङा जोङो बिसोरखौ बिराद थाल लानांगौ। जेरै जेन'बा बिसोर गांसो जादों नना जायाखै माबागोना खालामना खालामाखै बिदि दा जोंहा गाइखेर होनायनि गाइखेर सेरनायनि खामानि कनसिटेसै जो मस मुसुग जासिनाव मासे मोसु जाासिग जोङो बेलासियाव बा लिटारनि बारा ओमफ्राय फुङाव बा लिटारनि बारा जों गाइखेर मोनो आरो। मोसौ जारसिखौ जोङो सानसेयाव खननै सेरनाय जायो जेन'बा जोङो बेलासियाव बा मोनाबिलियाव खनसे सेरनांगौ बिनि उनाव फुङाव जोङो सारिथासोआव जोंखौ सेरनांगौ आरो हबा मा जायो जोंना गाइखेरा सेरनांगौ आरो खस्थ'आव दङ नों आखाइजों सेरनो हायोबा हायाबा आजिखालि मोनसे मेचिन दङ मेसिनानो कारेन्टजों जायो आरो बे मोब्लिबजों दा बे मुलिजों सेरनो हायो आरो। मोब्लिबनि मेसिनजों सेरनो हायो दा बेबायदिनो जोङो गाइखेरखौ। मोनबाय जोङो माब्रै माबा। माबासो मोसौ जारसियाव जोङो खमैबो मा बुंनो हायो जोङो। बाजि गाहाम बाजि बाजि लिटार गाहाम माबाखौ गायखेरखौ जों मोननो हायो। बिनि बाराखौ जों मोनो आरोोना दा जोङो आजिखालि से लिटाराव जोंना। दाइनजि थांबाय बारा गोबाव गैला सेजौ थांसिगोन। दा बिदिनो जोङो बेखौ बे जोंनाथ' गाइखेरा बुरजा ना जों बेखौ माखासे फाननो हायो आरो फाननो मे जोङो टाउन सहराव दैथायफैनो हायो बिनि उनाव जोङो आग्लायनायजों जोङो मा खालामनो हायो पनिर बानायनो हायो पनिर बानायो। बानायनो हायो घि बानायनो हायो क्रिम बानायनो हायो। दा जों गाइखेरजों गोबां रोखोमनि बानायनो हायो आरो नाथाय नोंथाङा बिराद खस्थ' खालामनांगोन। दा नोंथाङा मावग्रा लायोबा मोजां जायो नों हारसिंथ' नों हाखाया नों गाइखेर आदार होनांगौ। सेरनांगौ नोङो बेखौ नों बाजाराव लांनांगौ बेनिखायनो नोंहा मोनसे माबा खालाम। खखानांगौ आरो ना जेनेबा सोर गाइखेरखौ लागोन बिनि मोनसे थि लिस्ट बाननानै। बे सुबुंफोरनो बे गाइखेरखौ दैथायनो दैथाय हरनो हायो आरो। दा बिदिनो जोङो जोंना खरसाबो थांगोन दा नोङो सानसेयावनो जोङो ज रोजा गाहाम रांखौ जोङो बे मोसौ जसिनिफ्राय जों खामायनो हायो। दा जि रोजायाव नोङो जेन'बा गांसो थांसो लेबार खरसा बेफोरखौ गारनानै जोंनाव आखायाव द' रोजा स्नि रोजा बे फैसा थायो आरो दा नों बिदिनो जोंहा सानसेयावनो जोङो बिदि मोनोबा जोंहा दान मोनसेयाव जोंनाव देर लाख दुइ लाख फैसाया फैयो आरो दा बेल' नङा जोङो माखासेबां खामानि मावनानैबो जों रां खामायनो हायो। नाथाय नोंथाङा जेरावबो खस्थ' खालामनांगोन। दा खस्थ' खालामबासो जोंहा फिथाइखौ मोनखायो दा बेनो नोंथां। आं नोंथांनो फोरमायनाय आंना टाइमावबो जाबाय अब्ला जों दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां? दे नोंथां।